औ नोंथाङा खोनादोंना नोंथाङा खोनादों ना? औ नोंथांखौ ओ फन खालामनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो हरदोंमोन नोंथां नोंथाङा सरायनो सम दोङो ना?
औ दं नोंथां।
औ बिदिब्ला ओ नोंथाङा नोंथाङा मिथिनाय नोंथांनि मिथिनाय बायदिब्ला ओ जोंनि थाखाय नोंथाङा एसे फोर औ नोंथाङा मोनथिनाय बायदिब्ला मबाइल फना जेने'बा जोंनि थाखाय ओ मोजांना गाज्रि एबा मबाइलजों जों मा मा खामानि मावनो हायो नोंथाङा एसे फोरमायना
औ औ औ औ औ मबाइलावथ' जोङो ओ म गोदोथ' माने जोंना मबाइल गैयामोन नालाय। ओ गोदो थ' माने ओ बिदि जोङो मबाइलजों जेबोखौनो रायलायनो मोनामोन। ओ नाथाय दानि ओ दानि जुगावथ' दानि जुगावथ' मबाइल नङाब्ला ब्लानो जेबो जाया बेफोरबायदि जालांबाय आरो।
औ नंगौ नोंथां।
जोङो बिदिनो लाइजाम बा ओ औ खालि जोङो लाइजाम लाइजामावल'सो लिरनानै बिदिनो रायलायलायनो हायोमोन नाथाय जों। दाथ' बिदि लाइजामनि जेबो जेबो बखौनो माने ओ माबा जाला आरो जो जेबो नांगौ जाला लाइजामनि ओ लाइजामजों जोङो रायलायनायानो जाला दाथ' जोंनिया मबाइल फन ओंखारबाय नालाय। बेजोंनो जोङो नों जेसेखि माने ओ गोजानाव थाया मानो बेसे गोजानाव था हाया मानो बे ओ बिनि बेयावनो जों माने बे मबाइल फनजोंनो रायज्लाय रायज्लायनो हायो आरो। मबाइल फना आरो बे फनजों जोङो बे फुनजों जों गोबां खामानि मावनो हायो जेरै जोङो फरायनाय औ जों जेरै फ मबाइलावनो जों फरायनो हायो।
औ औ।
जोङो जि ओ जिखौ माने जों मिथिया बे खौ जोङो जि बुस्थुखौ जों मिनथिया बे बेखौ जोङो मबाइलाव बोनानै नेटाव सार्च खालामनानै जोङो नायनो हायो। माने गासैबो बुहुमाव माने मा सोलिदों मा फैयो बेफोरखौनो जोङो माने नुबाय थायो आरो मबाइलावनो ओं आरो जोङो।
बुहुमाव ओ जोंनि हादोराव माने मा सोलिबाय थादों मा खामानि जादों मा जागासिनो बेफोरखौ ओ जोङो नुनो मोनो आरो मबाइलनि गेजेरजों। जोङो मबाइलजोंनो जोङो नुजोबो औ आरो जों जि ओम मबाइलावनो माने जि हादोरखौबो नुवाखै जोङो बे हादोरखौ बो जों माने बोनानै जों बे हादोरनि बागै मोनथिनो हायो नायनो हायो। मायाव मा आ माबायदि माबायदि हादर बेफोरखौ माने जोङो नायनो हायो आरो जेराव मा ओ मा दङ माथिं मा दङ बेफोरबायदिखौ नायनो हायो आरो जोङो आरो जों बहाबाफोर हान्थिनो थाङोब्लाथाय जों जुदि ओ लामा मोनथिया लामाखौ जुदि जोङो सिनाय हाया ओ अब्लाबो जोङो माने बे मबाइलावनो जोङो लकेसन नायनानै माने थांनो हायो आरो बे जायगासिम मोन हैनो हायो।
औ नंगौ।
बेफोरबायदिनो मबाइला जोंखौ बिराद माने मदद होयो आरो।
औ नंगौ।
जोङो आरो रायज्लायनो हायो गोजानाव थानाय ओ गोजानाव थानाय सुबुंजोंबो जों रायज्लायनो हायो रायज्लायनो होनबानो औ। बिदिनो जोङो माखासे खामानि मावनो हायो आरो बे मबाइलाव। आरो बे मबाइला जोंखो खौ बिराद माने मदद होबोदों आरो बे मबाइल नङाब्लानो खामानि जाया बेफोरबायदि जालांबाय आरो दा औ। औ बेफोरबायदिनो खामानि मावनो हायो जोङो मबाइलजोंनो आरो जोङो न'आव था नानैनो ओ अनलाइन क्लासबो खालामनो हायो जेराव जोङो थांलायनो नाङा बे ओ बेयाव बेनि थाख ओंखायनो जोङो बे मबाइलावनो क्लासबो लानो हायो अनलाइन क्लास लानो हायो बेफोरबायदिनो जोङो बोद बुहुद माने बिदिनो बायदिसिना खामानि मावनो हायो आरो मबाइलावनो।
औ नंगौ
आरो जोङो मबाइलावनो ओ नों जुदि ओ जोङो मानिबाफोर ओ मानिबाफोर साख्रिनि थाखाय जोङो एप्लाइ खालामनोब्लाबो जोङो बाहेरायाव माने ओ बाहेराव थांनो गोनां जाया बे मबाइलावनो जोङो ओ म बाइलावनो जों गासिबो खामानिखौ मावनो हायो आरो बेफोरबायदि
औ नंगौ नों
बेफोरबायदि खालामनो हायो जोङो।
औ
औ नोंथाङाबो नोंथाङाबो बिदिनो खालामबाय नामा जेनेबा मबाइलाव मबाइलाव मबाइल जों माने जों मा खालामनो हायो बेफोरखौ
औ माने दानि जुगावथ' मबाइल गैयाबा जेबो खामानियानो जाया नङा होमबा नोंथा थां गोदो गोदायथ' ओ मबाइल गैयि स समाव बिब्दिनो जोङो न'खरफोराव माबाफोर लोमजानाय साजानाय एबा सोरबाफोर रुंसारि जायोबा जों गो-गोजोनाव थाहैनाय जेनेबा आलासि एबा न'खरनि मानसिफोरा खामानि मावनो थाहैनायफोरखौबो जोङो सानसेनो बिसोरनो मिथिहोनो हायामोन आरो नोंथां बिदि जोङो ओ लाइजाम औ बिद दि जों लाइजाम हरनानैसो दैथार हरनो गोनां जायोमोन आरो बे लाइजामाबो माला मोनै गोन बिसनिसिम जेबो गेरेथि गैया आरो साननै सानथामबो नांनो हा नाय। आं थिग बेबायदिनो ओ दा बिदि जोंनिया जेनेबा साइन्टिस्टफोरा एबा बिगियानगिरिफोरा जोंनो दा मोजां खाबु बानाय ना‌ होबाय मबेल बानायना होबाय आरो मबेल दिहुनबाय। थिख बेबायदिनो ओ जों दा ओ बिदि जाया जोंनि मबाइलथ' बे वाटसापनि एबा दङ नङा होमबा बे वाटसापनि एपावबो जोङो जेनेबा गोजानाव थांनाय सम फोरनो जेनेबा जों माया मोनसे डकुमेन्टफोर ओ हरनो गोनांबाबो जों बेखौ दा ओ थाबैनो मबाइल फनजों हरनो हायो आरो दानिया आरो जोङो बिदिनो ओ जेनेबा मबाइलफोरखौ खायसेफोरा जेनेबा गाज्रि खामानियावबो बाहायदों आरो नोंथां बिदिनो ओ उन्दै उन्दै गथ'फोरा उन्दै जेनेबा बिमा बिफाफोरा उन्दैफोर गथ'फोरा गाबबोला बेखौ बुरखायनो थाखाय माने बिसोरनो उन्दैनिफ्रायनो मबाइल हे गारना हायो। थिग बेबायदिनो उन्दै गथ'फोरा मबाइल उन्दैनिफ्रायनो मबाइल थुनो जेबा एक्सपार्ट जायो बिदिनो बिसोरो ओ खायसेफोरा मबाइलाव गाज्रि नुथायबो नायो नङा होमबा नोंथां बेफोरखौ ओ नायनानैबो जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरा गाज्रि जादों आरो मबाइलावथ' गोबां ओ खेला एबा गेम गेलेनो हायो नङा होमबा बेफोर खेल खेला एबा गेमखौ गेलेनानैबो जोंनि गथ'फोरा माने फैसा गारदों एबा गाज्रि जानो हमदों आरो।
औ
ओ बिब्दिनो जोङो मबाइल औ मबाइलाव जों बिदिनो गोबां खामानि मावनो हायो खायफाफोराथ' मबाइलाव बिदिनो अनलाइन गेम गेलेनानैबो जोङो गोबां रां आरजिगासिनो आरो खायफाफोराथ' ओ गोबां दावबायनो थाङो नङा होमबा नोंथ औ
औ नंगौ
औ खायफाफोराथ' बिदिनो गोबां जायगा गोजान गोजान दावबायनो थाङो मोजां मोजां जायगायाव नङा होमबा नोंथां ओ बिसोरबो बे मबाइलावनो ओ बे मबाइलावनो भिडिअ' एबा बिनि ओ सावगारिफोरखौ सेबखांनानै जोङो ससियेल मिड डियायाव नुहोयो आरो नोंथां माने बिदि महर गैयाबाबोथ' जों बिदिफोरखौ नुनो थांनाय नङामोन गोजान गोजान जायगा फोरखौ बिसोरो बेफोर ओ बेफोर मोजां मोजां जायगा थासारिखौ बिसोर ससियेल मिडियानि गेजेरजों जेनेबा आपलड होना एबा हेगार नानैबो बिसोर गोबां रां आरजिनो हादों आरो नोंथां।
औ आरो जों माने बिदिनो उम उम बिदिनो जोंबो ओ नुयै जायगाफोरखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ औ मबाइलनि गेजेरजों थिग बेबायदिनो औ बिदिनो मबाइलफोरखौ जोङो जेनेबा मबाइल नायब्लानो जों बिदि बा मोखां बिजाब जेराव ससियेल मिडियाफोराव जों नुयो आरो ना नोंथां। बे गोजान गोजानाव जेनेबा जा दावराव दावसि जादों जा बिदि ओ मायबाफोर खैफोद जादों बेफोरखौबो जोङो मबाइलनि गेजेरजों जों खौरां एबा रादाबाव नुयो आरो जोङो सानफ्रोमबो। आरो जों मबाइलाव गोबां ओ रोखोमनि जोङो ओ सावथुनफोरबो नुयो नङा होमबा?
औ नंगौ।
बिब्दिनो ओ जोङो बे इउटुबफोरावबो जोङो गोबां जों माने ओ जों नांगौ नांगौफोरखौबो जों नायनो हायो जों जेनेबा ओ बै जेन'बा गुबुन जायगायाव थांनो थाखाय जों बे जागाया माबायदि बे खौबो जों इउटुबफोराव सार्स खालामना नुयो आरो थिक बेबायदिनो ओ जोंनि थ' बिब्दि जब एबा साख्रिनि एप्लाइ खालामनो थाखाय जोङो माला मा देइटआ बेखौ जोङो ओ दादाब बिलाइनि गेजेरजों ओ जोङो मिथि मोनो आरो रादाब रादाबाव ओ थिक बेबायदिनो ओ गोबां ओ खामानियाव जोङो ओ-ओ बिदि मबाइलखौ जों नांगौ जाखायो मबाइल गैयाब्ला माने जेबोआनो जाया आरो।
औ।
ओ थिक बेबायदिनो जोङो जे जोंनिया वाट्सप एप वाट्सएप एप आवबो जोङो‌ ओ बिदि फट' ओ दैथाय हरनो हायो। आरो ओ फनफोरबो रायलायनो हायो नङा होनबा नोंथां।
ओ नोंगौ।
थिग बेबायदिनो जोङो बहाबाफोर जों आनन्दायलाबायबा जों मबाइलावनो लकेसन नायनानैबो जोङो दावबायनो हायो।
औ नोंगौ।
औ बिदिनो ओ गोबां सुबुंफोरा ओ जेनेबा मबाइलजोंनो जेनेबा खामानि मावनानै गोबाङा रां आरजि गासिनो बिदिनो आरो खायसेफोरा ओ दाथ' ओ बे मबाइलजोंनो गोबां मानसिफोरा रां आरजिगासिनो जेन'बा बिदिनो ओ रिल्स बानायनाय एबा फट' हेगारनायफोरावबो दानिया सुबुंफोरा अनसायनाय होबा ओ गोबां ओ रां आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां? मानसि सिफोरा बे ससियेल मिडिया फोरनि फैसाजोंनो गोबां जेन'बा गोबां हो खायसे गोबां जौगानो हमदों आरो जेनेबा न' बां गारि मथर ओ लानायखौबो ओ जों नुदों आरो नोंथां।
औ औ।
औ ओ नोंथांनि बादिब्ला बे ओ मबाइला ओ जेनेबा ओम बिदिनो ओ खायसेफोर जेनेबा बाहायनो रोङिनि थाखाय मोजांना ओ मोजां गाज्रि सानो नामा नोंथां?
औ औ औ मबाइलखौ जुदि नोङो ओ बाहायो बे माने बाहायनायनि गेजेरजोंसो जायो आरो गाज्रि ओ गाज्रि एबा मोजाङा।
जुदि नोङो मोजाङै बाहायनो रोंदोंब्ला मोजां जागोन आरो जुदि गारजि बाहायदोंब्ला गाज्रि जागोन आरो जेरै
औ औ।
मोजां खामानियाव बाहायब्लाथ' मोजां जायोना जेरै जों फरायनाय ओ फरायनाय बेफोरबायदियाव माने जोङो जिखौ मोन मिथिया बेखौ मोनथिनो मोनथिनो मोनो आरो जों बेनि गेजेरजोंनो बुहुत माने माखा माखासे मोजां मोजां बाथ्राबो मोनथिनो मोनो आरो। बेफोरबायदि आरो जोङो जुदि खालि जोङो भिडिअ नायनाय ओरैनो जो माने जानला मानला बिदिनो भिडिअ नायलाबायनाय फाल्थु फाल्थु तु बेफोरबायदि जानला मोनला बिदि नायलाबायनानै जोङो टाइमखौ हेंगारनो नाङा आरो मोजां खामानियाव बाहायब्लासो जोङो मोजां जागोन आरो आवगायनो हागोन आरो-आरो जुदि जों बिदिनो गेम गेलेलाबायनाय ओ ओ बिदिनो गेम गेलेनानै जोङो फैसा आरजियो नोंगौ बे मो जोङो माने दसे दसेल' ओ दसे सम फ्रि टाइमावल'सो जों माने बेफोरबायदि गेम गेलेनांगौ बेफोरबायदि खालामनांगौ आरो जों जो आरो जों गावबा गावनि थाखाय मोजाङै बाहायनांगौ मबाइलखौ जेरै जों फरायनायाव फरायनायफोराव आ बाहाय रंबारस गिदिर गिदिर सुबुङा मा बाथ्रा बुङो मा मा खालामो बेफोरबायदिखौ जोङो नायोब्ला मोजां आरो जोंनिनो मोजां जायो आरो।
औ बिदिब्ला नोंथांजों जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां
औ नांगौ नोंथां औ
औ दे बिदिब्लाा नोंथां दथ'नोसै